औ गोजान फुंबिलि नोंथांनिसिम ओ नोंथांजों औ औ नोंथांखौ कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों ओ गोबां ओ मोनसे गोनां आयदानि सायाव सावरायनो होननानै खल हरनाय जादों नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ सावरायनो हागोन दे नोंथां।
औ औ ओ दा जोंहा सावरायनो लानाय गुबै आयदायानो जाहैबाय ओ सोलोंथाइ नङा होमबा
औ नों
ओ सोलोंथाइनि फारसे नोंथाङा आंनो एसे सुंदयै फोरमायना होनो हागोन नामा माबायदिहाय मा सोलोंथाइ लानो जायो। औ औ औ
सोलोंथाइ होनब्ला जोंहा माने जोंनि ओ आरो जोंनि जिउआव माने सानफ्रोमबोनि जिउआव जोंनो सोलों जाया गोनांथार जायो आरोना ओ जोङो माने बहाबा दावबायनो थाङो बा जोङो माबा मोनसे दावगालांनो थाखाय जोंनो गुबैयै माने सोलोंथाइनि गोनांथि जायो आरो जोंहा
औ औ नंगौ थारैनो सैथो
ओ औ बुंनो थाङोब्ला जोंहा सोलोंथाइ होनब्ला जोङो जेरै ओ गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ लानो हायो आथिखालाव माने गोबां गोदान गोदान सोलोंथाइ फैबाय जों बे फोरखौबो लानो हायो आरोना ओ ओ बेजों लोगो जोंहा जेरै गोदो गोदायनि समाव जों बा बिदिफोरबायदि सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंहा गोबां माने उसुबिदा एबा सुबिदा गैयामोन आरो ना? अ गोदो गोदायनि दिनाव बेसे ज जेबो फरायसालि गैया लाफानो खायफा खायफा माने जोबोद खस्थ'यैबाबो सोलोंथाइखौ लानो हादों एबा बिसोरबा जिउआव दावगालांनो हादों आरो ना
हादों औ औ नंगौ सैथो।
जेरैहाय जों गोदो गोदायबा जों सासे ओ सासे मानसिया बा सासे सुबुङा जों सोलोंथाइ लानो गोनांबाथाय जोंहा माने आ हाग्रा बारि बा बेफोरबायाददि हाग्रा बारिफोराव माने थ्रिसि बा बेफोरनियावसो माने गुरु बेफोरनाव जोङो सोलोंथाइ लानो थाङोमोन होनना जों मिथियो आरो ना? ओ बेजों लोगोसे आथिखालाव जोङो गोदो गोदाय माने बेफोरबायदि सोलोंथाइ लानो गैयामोन बा गैयामोनखौनो बुंजायो अब्लाबो माने बिसोरो जोबोद खस्थ'यैनो औ। ओ बेफोरबाददि लायोमोन सोरबा दंफां सिंनि सायाफोराव बा बेफोरबायदि ऋसि फोरनाव सोलोंथायाइ लायोमोन खायफायाबा ओम न'फोराव थांनानैनो गुरु बारिसिफोरनि न'आव थांनानै सोलोंथाइ लानायखौ जों मोनथिनो मोनो आरो ना? अ औ बेजों ओ बेजों लोगोसे आरो जोंहा ओ आथिखालावथ' जों बेफोरबादि सोलोंथाइ लायिनि जेबो उसुबिदायानो जाया माने नोङो ओ बि बिदिनो नों मा सोलोंथाइ लानो बा नोङो मा राहायै थानो बेनि माने गोबां ओ सुबिदा जानानै फैबाय आरोना आथिखालाव बुंनो थाङोबा जों दा आथिखालाव ओ फरायसालिनि आंखाल गैयाबा जोङो गोबां माने गिदिर गिदिर फरायसालि दङ गोदोहाय जोङो माने गोदो गोदोद्राय नङा बिनि उनावहाय जोंहा फरायसालि फैदोंमोनब्लाबो माने फरायसालिफोरा बा बेफोरबायदि औवानि बेरा बेफोरबायाददि आरो जोङो बस था बा बेफोराव जनासो फरायनो थांनांगौ जायोमोन सोलोंथाइखौ लानांगौमोन आरो
जायोमोन औ औ नंगौ नंगौ सैथो औ।
फारागथि दङ जेरै आथिखालाव फरायसालि फरायसालिफोरा फाक्का जाबाय बा बिसोरजों जोंहा ओ देक्स बेन्स बेफोरबायदिबो जों जिरायनानै गोसोबादि माने सोलोंथाइ लानो हायो आरो ना?
हायो हायो औ नंगौ थारैनो।
जों थाङोबा सोलोंथाइ लानो जोंहा जोबोर उसुबिदामोन माने बिसोरो लिरनो थाखाय बहि गै गैयामोनबा बिसोर थालिर बिलाइ बा दंफां लाइफांनि बिलाइफोराव लिरोमोनबो होननानै मि थिनो मोनो आरोना आथिखालावथ' जोंहा बेफोरबायदिनि जेबो आं खाल गैयाबा जों बहिफोरावबो लिर लिरनो हायो थिग बेबादिनो बेफोरो बेबो जोंनि माने सोलोंथाइ होनजायो आरोना। अ आथिखालावथ' गोबां जोंनि खाथि खाला ओनसोलनिफ्रायबो माने गोबां गोजान गोजान बा बेफोरबाददि नुस'यै जाया जों नुहरस'यै जायगाफोराव माने गोबां गो गोजान गोजान गावनि ओ थांखिखौ होसोनो थाखाय मानोे सोलों थाइ लानो थांनाय गोजान गोजान जायगाफोराव दङ आरोना। जेरैहाय जोङो गोबां ओ गोबां कर्स बा गोबां बिथिंजों दावगालांनो हायो सोलोंथाइयाबो जोंहा जेरै जोङो बिल ओ बिल बेबायदिनो इन्जिनियारिं कर्स बा बेफोरबायदि थ बेफोरबायदि लाइनाव जोङो गावबा गाव माने थांखानो हायो आरो ना। औ सो औ सोलोंथाइ होनबा जों बेखौनो बुं बुंनांगो जे सोलोंथया जोंनि जिउआव साफ्रोमबोनि थाखाय जोबोद गोनांथार माने जों सासे मानसिया माने माने गिदिर ओ आबादारि बा बेफोरबायदि बेफार फालांगि बेफोरबायदि माबा मोनसे खामानि मावनो थाखायबो जोंनो गिबियाव सोलोंथाइ नांगौ जायो आरोना। अब्लाबो जोंहा गोदो गोदायनि सुबुं फोरा माने गोबां सोलोंथाइ सोलोंथाइखौ माने खमैयो बिसोरो ओ खफा खायफा माने जोबोर खस्थ'यैबा बिसोरो हालेवना फैनानै बा बेफोरबायाददि खामानि मावनानै उननियावसो माने सोलोंथाइखौ लानो थाङोमोन होनना मिथिनो मोनो आरो ना। ओ बेजों ओ बेजों लोगोसे बिदिनो गोदोनि सुबुंफोरा ओ दाइन बा बेफोरदि स्नि, गु, जि बेफोर थाखोफोराव फरायदोंमोनब्लाबो माने बिसोरो जोबोद गोरों बा जेखौबो रोंगौ होनना मिथिनो मोनो आरोना ओ आथिखालावथ' जों जोबोर गिदिर-गिदिर फरायबाबो माने खायफा-खायफा सुबुंफोरा जेबोखौनो एबा बांद्राय बुजिया। बांद्राय रोंस'आ बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ जों नुनो मोनो आरोना
औ नंगौ, सैथो।
जों गोबां लाइनजों थांनो हायोबा गोबां गावबा गाव बिथिंजों दावगालांनो हायो जेरै-जों सासे आबादारि
बेफोरावबो जोंहा गोबां हिसाब बा बेफोरबायदि ओ साननांगौ जायो बेफोर हिसाबफोरखौ मिथिनो थाखायबो जोंहा सोलोंथाइनि गोनांथि जायो आरोना ओ आंनि बादिब्ला आं सोलोंथाइखौ बेफोरबायदि होननानै सानो। नोंथाङा सोलोंथाइनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन ओ नोंथां बुंलायनाय बादिनो औ औ नोंथां बुंलायनाय बाय दि जों सोलोंथाइया गोनांथार, नङा होमबा? ओ थांना थासान्दि जोंनि सुबुं मा हारिनि जिउआव ओ जोंहा सोलोंथाइया गोनांथार। ओ मानो होनोब्ला जोंहा सो लोंथायखौ माबा मोनसे ओ जोंहा आखाइयाव साख्रि मोननायनि थाखायल' जोंहा सोलोंथाइखौ लानांगौ बे नङा।
औ नंगौ औ औ
बायदिसिना रोखोमनि खामानि मावलांनाय बिथिङावनो जा बायदि रोखोमनि बे फार-फालांगियावनो जा जोंहा ओ सोलोंथाइया गोनांथार जानानै फैयो। जेरैहाय जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्ला ओ जोंहा थांना थासान्दि जेबो खामानिखौनो मावनो हाया। नङा होमबा? दा बे रोखोमैनो जों हाया ओ सोलोंथाइया जोंनो गोनांथार सुबुं माहारिनि जिउआव गोनांथार होननानै आं सानो। दा बे रोखोमैनो जोंहा ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोंहा फरायनाय खौल' सोलोंथाइ होननानै बुंजाया। नङा होमबा? ओ जेरैहाय जोंहा गुबुननिफ्राय फरायनाय जों लोगोसे जोंहा जेरै गुबुननिफ्राय नुनानै मोनथिनाय एबा ओ गुबुननिफ्राय खोनानानै मोन्थिनाय बेखौबो मोनसे सोलोंथाइ होननानै जों बुंनो हायो। नङा होमबा? दा ओ बे रोखोमैनो जोंहा सोलोंथाइ सोलोंथाइखौ होननानै बुङोब्ला जोंहा दि‌ नै फरायनायनि बिथिङावनो जोंहा गोबां जौगा आथिखालाव गोबां जौगानायखौ नुनो मोनो। नङा होमबा? सोलोंथाइ लानानै दा बे रोखोमैनो जोंहा औ। नोंथां बुंलांनाय बादि जेरै गोदोहायबो जों नुनो मोनोमोन। नाथाय गोदो गोबां खस्थ ए बा ओ गोबां जेंनानि गेजेरजों जोंहा सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनबोदों। नङा होमबा गोदोहाय? नाथाय आथिखाल जों नुनो मोनो आथिखाल जेबो ओ खस्थ' नङालाबसिनो जों जोंहा ओ सोलोंथाइ लानायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय जोंहा ओ स्कुल फरायसालिफोराबो जोंहा खाथि खाथियावनो जाबाय नङा होमबा? जोंनि साखाथिफोरावनो गायसनजाबाय। औ औ थिग बेबादिनो जोंहा बेजों लोगोसे ओ नां गौ बायदि जोङो जोंहा आथिखाल हेफाजाब मोननो हायो। नङा होमबा? फरायसालिनिफ्राय जेरैहाय जोंहा आथिखाल फरायसालिनिफ्रायनो बिजाबखौ मोननो हायो बेसेन होआलाबसिनो न ङा होमबा? थिग बेबादिनो बेजों लोगोसे ओ ओ ओ मुं थिसननायावबो जोंहा फैसा लाया रां लाया लाबासि नो जोंहा ओ मुं थिसननो हायो। बेनि गेजेरजोंनो जोंहा ओ थांलाय फैलायनि ओ जा खान्थि ओ थांलाय फैलायनि जा हान्थाामेला रां राहा खान्थि जास फरायसालियाव थांलाय फैलाय बेनि थाखाय जोंहा फराय फसालियावनो जोंहा गंफा गंफा फरायसाफोरनो साइकेल होनाय जायो नङा होमबा नोंथां थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय औ औ थिग बेबादिनो जोंहा ओ जानाय लोंनायनि बिथिङावनो जोंहा सोलोंथाइ लानायनि बिथिङाव जोंहा फरायसालियाव जानाय लोंनाय नाय जामुं जों मोनजाखांनाय यो नङा होमबा आथिखालाव थिग बेबायदिनो जोंहा ओ औ औ औ बेबादिनो जोंहा गोबां रोखोमनि हेफाजाब मोननो हायो नङा होमबा नोंथां सोलोंथाइ लायोब्ला औ औ जेबो खस्थ' गैयालासिनो जों सोलोंथाइ लानाय थिग बे रोखोमैनो जोंहा सोलोंथाइखौ ओ लालांनानै जोंहा खायसे खायसे लाइमोनफोरखौ ओ गोबां गावनि जिउआव जाफुंसारनायजों लोगोसे गोबां गेदेर गेदेर खामानि मावनो हानाय बेखौ जों नुनो मोनो दिनैनि दिनाव दा ओ बे रोखोमैनो जोंहा सोलोंथाइ लानायाव खायसे खायसे ओरैबायदिहाय ओ ओ जोंहा जेंना एबा हेंथाबो नुजाथिनाय नुनो मोनो जेरै जायनि जाहोनाव ओ फरायसाफोरा एबा लाइमोनफोरा सोलोंथाइ लानाय गेजावबो ओ जेरैहाय जौ जुवा बायदि रोम रोखोमनि निसा बुसथुफोरखौ लानानै ओ जा सोलोंथाइ लानाय बिथिं बै बिथिङाव गाज्रि लामाथि थांनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा बैफोरबो मोनसे औ सोलोंथाइ लानायनि गेजेराव मोनफा मोनफा हेंथा होननानै आं सानो आरो नङा होमबा नोंथां औ औ दा बे बिथिङावनो औ औ बुंजागोन नोंथां
अ माने जोंहा नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंहा आथिखालफोराव माने फरायसालिफोरावबो गोबां सुबिदा मोनो आरो ना जेरैहाय जोङो सरखारारा जोंनो साइकेल होयो बा जोङो फरायसालियाव थांनो थाखाय खायफा खायफा बिजाबफोरखौबो जों ओरैनो फ्रियावनो माने मोनो आरो आरो जोंहा जेरै मुं नोंथाङा बुंनाय बादि मुं थिसननायफोरावबो जोंहा बांद्राय बेसेन नाङालासिनो जों फरायनो हायोबा जोंनिखौ बांद्राय रां रां लाया आरोना ओ बुंनो थाङोबा बेबादिनो जोंहा सोलोंथाइनि बेरायावबो मानोे जोङो ओ जोङ बा जेनेबा ओस जेनेबा ओस एस एल सि बा जोङो जि थाखोनि ओ लास्ट एकजाम जामाव बा जोबथि एकजामाव जों मोजां मोजाङै जौखोन्दो लानानै बा जों बेफोरबायाददि जौखोन्दो लायोबाबो माने जोङो माने जेसेबांखि गेदेर गेदेर खेलग ओ स्कुल बा ओ जेनेबा इन्स्टिटिउसनफोराव फरायहैया थां मानो जों माने ओ जुं सुनायाव माने एसेबाबो जेनेबा रेहाय मोनोबा जोङो बेबायदिनो बेसेन नाङालासे जोङो मुं थिसननो हायो आरोना बेफोरबो जोंनि थाखाय ओ जोबोद जेनेबा ओ मोजां जायो अब्ला जोंहा गोदो गोदायथ' बेफोरबायदि गैयामोनबा जोङो बिजाबफोरखौबो ओ मोननो थाङामोन आरो औ आथिखालाव माने बेफोरजों लोगोसेबो जोंहा माने फरायसालिफोराव माने गोबां बेफोरबादिनो बुंनो थांबा जोंहा फरायसालि फोराव उनदै उनदै ग गथ'फोरबाबो गिदिरफोरबो जोंहा जेरै फरायसालि हाबथा बा स्कुल उइक बेफोरखौ जोङो खुंनाय नुनो मोनो आरोना।
मोनो मोनो मोनो औ औ नंगौ थारैनो।
खायफा खायफा माने बेफोराव गोबां माने ओ रोंगौथि थानाय बा हाबखोमाना थानाय जों फरायसा सासे फरायसानि गोबां माने बियो टेलेन्टेड बा
औ।
रोंनायबो अब्ला जों बेफोरखौ माने बैफोर ओ ओ फरायसालि खोथाफोराव जेरै सासे गथ'आ ओ मोसानाय बादायज्लायनाय बा
औ औ।
औ नंगौ। औ। औ नोंगौ। औ औ।
खोनादों नोंथां।